हेलौ नों
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
अन खोनादों।
ओ दा नोंथाङा फ्रियैनो दंथ'योना?
दङ ओं नोंथां दङ।
उम दा होमबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायनो आं सानदों आरो नोंथां।
औ
दा बे टपिकानो जाबाय जोंनि दैज्लां बोथोर एबा जोंनि ओनसोल एबा नोंसिनि ओनसोलाव हा मानो आबाद मावनाय जाखिनि दा आथिखालाव सोलिदों। बेफोरनि बागै आबाद मावनाय एबा दैज्लां बोथोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
फोरमायनोथ' हागोन हानायालाय।
औ औ दे होमबा नोंथाङा एसे सुंद'यै। नोंनि गोसोआव नोंनि साननाय बा नोंनि गोसोआव थानाय माखासे मा होनो दैज्लां बोथोरनि आबादनि सायाव एसे फोरमाय हरदो।
औ ओ ओरैनोथ' जोंनिथिं
ओङो
दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनाय होनबाथ' माइ
औ
खौनो बांसिन माबानाय मावनाय जायो आरो।
उम दा होमबा माइनि अनगायै गुबुनफोर आबादफोर मावनाय नुनो मोनो नामा?
ओ जोंनि खिजायाथ' माइनि अनगायै
उम
गुबुन आबादखौ माने बारा मावनाय जाया।
औ दा होमबा गोबां रोखोमनि आबादखौ माबोरै मा होनो माइखौ माबोरै मावनाय जायो। बेखौ एसे फोरमायना हरदो। माइ आबादखौ उम।
मावनो थाखायथ' जोङो गिबियावहाय माने। माइखौ माने दैयाव सोमगोर नांगौ आरो ना। साननै बा सानथामसो। ओमफायो सोमनानै बोखांनानै हरसेसो माने इदिनो हाफ्रावबो माबाफोर फेनलाना दोननांगौ आरोना दोनो आरो ना।
ओ औ
बिनि उनाव ओमफाय खोथिया थिलायाव आराम माने हालौवखाना लाखाबाय नालाय ओमफ्राय बेयावहाय माने। फोयो आरो फाय इदिनो मास मोनसे बा
उम हो
नैजिबा दिनसोनि उनावहाय माने बेखौ फुनाय जायो आरो। फाय फुनानै इदिनो हाफोर माबानिफ्राव मा होनो ओ हालौखाना लाबो नालाय हाखौथ' बेवहाय गायो आरो माने।
उम। बिनि उनाव गायनानै माने दे बिनि उनाव बे गाय मोनबाथाय हानाय जायो आरोना।
अ मोनबाथाय हायो ओं।
उम। ओमफाय आथिखालाव नोंथांमोनथिं गोदोनि बायदि आबाद मावनाय नुनो मोनथो मोननो मोनला
जोंनियावथ' गोदोनि बायदि आबाद मावनाय नुुनोनो मोनला बांसिनानो
उम
दानि जुगाव माने बांसिनानो बै मोसौफोरखौनो माने बाहायला
उम।
थेक्थर इदिनो थेक्थरफोरजोंसो बांसिन माने हालेवनानै गायो आरो।
थेक्थरनि गोदोनि बायदि नांगोलफोरजों गायला आरोना नोंथांमोन्थिं
ओंहो इदिजों गायला माने
उम दा ओमबा नोंथांमोनथिं गोबां सुबुङानो आबाद मावो नङा होमबा? उम। बेनि अनगा आबाद मावनायजों लोगोसे मा होनो गुबुन गुबुन आबाद मावनानै बिदिनो बानलु सिब्र' बिदिनो जि मा होनो खफि इदिनो मा होनो गुबुनफोर आबादफोर गायनायखौ नुनो मोनो ना मोना नोंथांमोनथिं दैज्लां बोथोरनि अनगा?
गुबुन समावहाय आरोना।
औ गुबुन समाव
बिदिखौथ' नुनो मोनो। बांसिन माने बानलौ सिब्रखौ जोंनियाव दा बेराद मानसिफ्रानो माने आबाद मावदों आरो ना माने गायदों।
उम उम।
खोनानो मोननाय बायदिब्लाथ' बुहुद प्रफिटबो थादों होननाय खोनादों आरो ना।
होम
बानलु सिब्र गायनानै
औ दा होमबाथ' बानलु सिब्रआ इदिनो गुबुन गुबुनफोन आबाद मावनानै नोंथांमोनथिंबो गोबां सुबुंफ्रानो गावसिनि न'खराव नांगौखिनि जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायना लायो नङा होमबा? औ दा ओमबा जोंनिथिंबो बेफोरबायदि आबादखौ मायखौनो नुनो मोना आरो नोंथां।
औ।
उम उम। दा बिदिनो नोंथांमोननिथिं माबाफोर आबादफोराव माबाफोर जेंना सोमजिनाय नुनो मोनो नामा दैफोरजों एबा माबा एम एम्फौफोरजों आबादफोरखौ खहा जानाय नुनो मोनो नामा नोंथांमोना?
जोंनिथिं बिदिखौ खहाया माने मालाबा बोसोरावहाय माने एम्फौफ्राबो बिराद हेंथा होयो माने माइखौ माने
औ।
ओमफफ्राय दैयाबबो माने जों थिं मालाबा समाव बुहुद बुरजा माने दैबाना जानानै माने माइखौ नस्थ' खालाम लांजोबो आरोना। ओमफफ्राय बेफोरजों माइफ्रा फबजाला जोबसिगोन बालाफोरजों
उम।
बिदि जायो आरो।
औ। बिदिनो गोबां बिदिनो आबाद मावनानै दानि ज ओनसोलनि सुबुंफोरा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्राबो जानानै दङ मानो होनबा मा होनो जोंनि ओनसोलावबो मा होनो साख्रि गोनां सुबुङानो बिराद खम जौसेयाव गुजि पारसेन्टनो आबाद मावनानै जाग्रा बिनि अनगायै जि पारसेन्ट एबा नैजि जौखोन्दोआल' साख्रि मावनाय जायो आरो नोंथां।
औ
बेनिखायनो जोंनिथिंजाय गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ मावनाय नुनो मोनो बिदिनो दैज्लां बोथोराव माइआनो गाहाय। माइखौहायो गोदोनि बायदि जोंनिथिंबो नांगोलजों हालेवनाय नुनो मोन थांजाया नांगोलजों माइ मा होनो मोसौ बेफोरखौबो मोसौजों माइ मारा होनाय था नुनो मोन थांलिया खालि मा होनो ट्रेक्टर होननाय बिगियानारि आयदाजों दिरुननानै बे जोंनि सुबुंफोरा गावखौ माने जौगाहोनानै सानखांनानै दिहुुननाय माखासे मा होनो मा होनो जोंनि सानखांनानै दिहुननाय मेसिनारि मुवा बिसोरजोंल' बिसोरखौल' खालि बाहाय नुनो मोनो हालेवनायावबो होन माइ मारा होनायावबो होन बेबायदिनो जोंनिथिं बेफोरखौ बाहायो आरो आरो बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो माइखौ मोननो हायो आरो बेफोरखौ माने हा बेफोरजों बाहायनानै मा होनो जों गोदो-गोदाय नांगोलजों हालेवनायाव गोबां रोखोमनि मा होनो बिदिनो सम नांगौ जायोमोन। नाथाय दा जोंनि ओनसोलाव खम समावनो हालेवनानै माइ गायनो हायो आरो। दा बेनि जाउनावनो जोंनि माखासे गोदोनि बायदि आबाद जायोमोन माइया फिथाइ बुरा बुरजा मा होनो फिथाइआ देमग्लायलायनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव बेबायदि जों जिटिं जानाय नुनो मोन थांलिया। एसे बिदिनो खम जानाय नुनो मोन थाङो माइफोरखौ जोंनि आबादफोरखौ जोंनि हायाव बांद्राय हासार गैलिया गोदोनि बायदि गोदो-गोदाय गोबां हासार दंमोन जोंनि हायाव। आथिखालाव नथाय बेफोरबायदि हासार नुनो थांलिया आरो नोंथां।
औ औ
लुथिं आबाद बिदिनो माइ आबादनि अनगायैबो माब मा होनो गुबुन गुबुन मासाव गुबुन मासावहायो बिदिनो बानलु सिब्र आबाद, कबि आबाद, जिंखा आबाद केरेला आबाद, थाइबें आबाद, बिदिनो मा होनो गोबां रोखोमनि आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बेबायदिनो मालाबा समावहायो जोंनि आबादारिफोरबो खहा जानो गोनां जायो। मिथिंगानि जोहै एबा बोथोरनि मा होनो साग्लोबनायाव जोंनि माइ गायनाय एबा दैज्लां बोथोराव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव जोंनि खाथि-खाला थानाय दैमा-दैसाया जोंनि आबाद एबा माइखौ खहा खालामो बिदिनो जोंनि माखासे आबाद मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा बिराद खहा गोनां खहा गोनां जायो जायनि जाहोनाव बिसोरो बबेबा बोसोराव माइ मोननो हाया एबा आदार जा आदारखौ मोननो हाया आरो नोंथां बेनिखायनो जोंनि दाख्लै बावै थांनाय मा होनो दैबानानि जाहोनाव जोंनि गामिनि खाथियाव दस बिगा माइफोरा बिदिनो दैबानानि जाहोनाव जोबस्रांलांदों जायनि जाहोनाव आबादारिफोरा बिदिनो सरखारनि सायाव गोहोम खोख्लैदों जाय
औ
सरखारा जोंनो मा होनो दैखौ होबथानो थाखाय मोनसे माथावरि होनांगौ जायनि जााहोनाव जोंनि आबादा रैखा मोननो थाखाय बेनिखायनो जोंनि माखासे आबादारिफ्रा बेखौ मा होनो दाबि खालामदों सरखारनि सायाव बेखौ जों नुनो मोनो गोबां रोखोमनि आबादारिफ्रा मावनानै जाग्राखाय आबाद मावनानै जाग्राखाय सरखारनि सायावबो मोनसे मा होनो थिरांथा लादों जायनि जााहोनाव जोंनि माखासे सुबुंफोरा आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय सरखारनि सायाव दाबि दैखांनाय नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि जाउनाव जोंनि माइफोरा दैबाना जाफ्लेबाय थायोबा जोंनि माइफोरा नस्थ' जाबाय थानानै जोङो माइ मोननाय नङा बेनिखायनो जोंनि सुबुंफ्राबो मोजांखौनो मावनाय नुनो मोनदों नाथाय जोंनि मा होनो ओनसोलाव सरखारा जेबो गोहोम खोख्लैाखै आरो बिनि सायाव मा होनो रैखा होआखै जोंनि माइ आबाद- खौ माबा मोनसे खालामनानै एबा माबा मोनसे माथावरिफोर खोनानै आरो नोंथां दा बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो नुनो मोनोदि गोबां रोखोमनि आबादफोरखौबो जोंनि ओनसोलाव दा गोदान गोदान बि गियानारि आदबजों मावनायखौ नुनो मोनो जाय जोङो मेडिसिन होनाय खोनादों जाय मास मोनथाम मास मोनसेनि मैगंखौ देरनांगौखौ देरग्राखौ गोदोनि बायदि नाथाय दा आथिखालाव सप्तासे सप्तानै जोंनो मोनजानाय नुनो मोन्दों जाय बिनि जाहोना जाबाय मेदिसि सिन होनाय मुलि बाहायनाय जाय बेखौ आबादारिफ्रा होनानै मैगं थाइगंखौ गायनाय जायो जायनि जाहोनाव आबादारिफ्रा खम समनि गेजेरावनो बिनि फिथाइखौ मोनो एबा मैगंखौ मोननो हायो आरो नोंथां दा बिनि फिथाइखौ मोननानै मा होनो आबादारिफ्रा बेखौ फाननायाव जोंनि माखासे सुबुंफ्रा बेखौ जानायाव बायनानै जानायाव माखासे सुबुंफ्रा बेमार आजार जानो गोनां जादों जायनि जाउनाव सुबुंफोरा गावनि देहायाव बेराम सोनानै लानाय जादों बेनिखायनो जोङो सांग्राङै मैगंखौ जानांगौ आरो नोंथां दा गोबां रोखोमनि माने सुबुंफोरा हायो बिदिनो माखासे मेडिसिन होननाय मैगंखौ जानानै गावनि देहायाव बेराम सोना लानाय जादों खायसे सुबुङा बेजोंनो थैनांगौ जादों बेनि जाहोना जाबाय मेडिसिन होनाय। बेनिखायनो गोबां आबादारिफोरा ओ औ नोंथां। हा?
दोनथ'नोसै नामा?
खोनादोंना नोंथाङा?
खोना खोनायाखै नोंङो?
औ औ होमबा दा समाबो जाबाय।
औ।
औ दे होनोमबा दे बिदिबा।
ओं दें ओं।
उम